ओ हेल' अ हेल' नोंथां खोनादों ना
खोनादों अ खोनादों नोंथां
औ दा नोंथाङा मा मावगासिनो दं
फ्रियैनो दङ दे आं ओरैनो दोङो जेनेबा ओरैनो दं आं फ्रियैनो दा जों जेनेबा मानि मानि सायाव मानि सायाव सावरायनो जेनबा नोंथां
जोङो दा औवानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
अ अ सावरायजागोन दे नोंथां नोंथाङा जागायग्रोदो नामा फार्स्ट
औ दा जेनेबा औवा होनोबाथ' जों गोबाङानो मिथिखायो नङा होमबा दा औ औवाखौ जोङो मा मा खामानियाव बाहायजायो औवाया माबोरै थांना थायो बेफोरखौथ' जोङो गोबाङानो मिथिखायो नङा होनबा थेवब्लाबो नोंथां औ थेवब्लाबो नोंथां जोङो बेनि सायावनो ओरैनो सुंद'यैबाबो सावरायलांनोसै नङा होमबा नोंथां
अ नोंथां औ
औ दा जोङो फार्स्ट टाइमावनो जोङो औवा होनोब्ला जोङो जोंनि जायगायावथ' औवाया आमदानि होननानै बुंजायो ना मेरला
गोबां गोबां मेरला थायो नङा होमबा औ गामि ओनसोल जेनेबा गामि ओनसोल फोरावथ' गोबां मेरला औवा थायो टाउनफोरावसो बेफोरखौ मोननो नागिरा जेनेबा
औ बे बे औवायाथ' बोरि हास्राव हायाव बांसिन जायो नङा होमबा बे औवाया ओम बोरि हायाव बांसिन गाजा खिलिनानै बांसिन इयो माबायो आरो आरो एरलांबाय थायो
औ आरो बेवहाय बोसोराव बोसोराव हा खेबसे खेबसे हाफोर एसे एसे होबासो बेबो मोजां जाबोयो नङा होमबा नोंथां
औ औ बे औवानि ओंखारनाय माबाखौ जोङो मा होनो गाजा औवा ओंखारनाय गाजाखौ जोङो मेवाइ होनना बुङो ना
औवा मेवाइ बेफोरखौबो जानाय जायो आरो दा दा जादों दा नोंथां नोंथाङाबो जाबाय नामा दा औवा गाजा ओंखारनायखौ
औ दा बेखौथ' जोङो औवा गाजाखौथ' खायसे खायसे मैगंजों सङोबा गोबा गोबां थाव जानाय मोनो आरो नङा होमबा
औ मोनो मोनो नोंथां मोनो
ओम
मोनो
दा बे औवा गाजा
दा जोंनियाव जायगायाव गोबां रोखोमनि औवायाबोथ' गोबां रोखोमनि मुं दङ नङा होमबा
औ औ
जेरै बुरखा औवाफोर दङ जेरै माखाल सावथि जेनेबा औवा थेरे औवा फिसा
औ हाजोनि औवा हेल' नोंथां नोंथाङा नेटआ एसे प्रब्लेम जादों नामा नोंथां
हेलौ नोंथां आंनिया जायाखै नोंथांनियासो खोनाफैयाखैमोन बुंलाय
अ अ दा जेनेबा औ
नोंथांनिखौ ल'ल' ला ला खानागासिनो नोंथां खोनादोंना